हेलौ अ। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ एसे मोजाङैनो खोनादोंना आंनिखौ?
औ खोनादों नोंथां दे।
औ। अ नोंथांजों आङो फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आङो मोनसे औ आयदा लानानै आं सावरायनो सानदोंमोन‌ मोनस ओ बिफांनि सायाव। बा बिफांखौ मा मा खामानियाव बाहायो। आरो मा मा रोखोमनि बिफाङा मा मा खामानियाव बाहाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे सावरायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हानायालाय औ। आं मिनथिनायसेबां खौ आङो फोरमायहरनो सानदों आरो नोंथां। जोंनियावथ'। बांसिनानो गाम्बारि दंफांखौ बांसि सिन मोननाय जायोना। आरो बे गामबायारि दं खौ जोङो बांसिनानो न' लुनायाव जेने बा काद बनायनाय खिरखि बानायनाय दर्जा बनायनाय बेबायदिनो आरो फा फालें ओम - फाय ओ थेबुल, आरांगा बानाय नाय जिरायनो थाखाय सियार बानायनाय आरो खामफ्लाय बानायनाय बेफोर खामानियाव बांसिनै बाहायो आरो ना आरो लोगोसे जोंनि समाजाव माने हाबा खान्थियाव आरो ना हाराग खान्थियावबो हिनजाव गोदान। हौवा गोदान जुदि न'खराव गिबि लाबोग्रो जेनेबा। माने हौवा हिनजाव गोदान। फोरनो आथिं सुना होनायावबो दङ। बे गाम्बारि खामफ्लाया। ओरैनो गोनांथार आरो जोंनि हारिमुआव। आरो बेफोरनि - फ्राय जोंनिया। इसोर माइनाव जायखौ जोङो माने बिमा लोखि होननानै बुङो ना? माने बिमा लोखि महरै जों फालियो जोंखौ जाहोनानै फोथांनानै लाखि बियो होननानै बुङो जायखौ बे इसोर। बिमाखौबो जोङो दोननो थाखाय गाय माने। माइ माइरं दोननो थाखाय जों माने गाम्बारि खाम्लायखौ बाहायो आरो बे गाम्बारि खामफनि सायावनो जों म माइ माइरंफोरखौहाय दोननाय जायो आरो न नोंथांमोननि थुनजायलाय।
औ जोंनिथिंजायबोथ' औ
औ।
दे बुंग्रोलाय।
औ नोंथांमोननिथिंजायबो माबाफोर दंफांखौ बांसिनै बाहायनाय दंफां दङ नामा?
जोंनिथिंजायथ' बांसिनै बाहाय बाहायनाय माने बे गामबारि आरो बे सिगुन सिगुन बिफां बेफोरखौ बांसिन खामानियाव बाहायो मानो होनना बुङोब्ला जोंनिया बे
ओ।
मोननै रोखोमनि बिफांनि जे बुस्थु जों आइजें आइला बा जनो थाखाय थेबोल आरो जिरायनो थाखाय अ ओ सियार बेफोर आरां गाबाफोर बानायोना आरो उन्दुनो थाखाय बायदिसिना बेफोरो खौ बेफोरो बिफांजों जुदि बानायोब्ला माने गोबाव सम जोरो होननानै माने बे बिफां फोरखौहाय बिफां फोरनि ओ माबाफोरखौ बांसिन बानायनाय जायो आरो मुवा बेसादखौ। बिदि बिदि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। माने बिसना फोर जुदि जोङो बे फोरखौ बानायोबा गाम्बारि बिफांजों बा सिगुन साल बेफोरजों खालाम बाथाय गोबाव सम थायो होननानै जों खोनानो मोनदों बेनिखायनो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन बा टेबोल चियार बा आरांगा बेफोर खौ जुदि बानायनो ब्लाथाय बे बिफांनि फ्राय बांसिन बानायनाय बेखौ जों नुनो मोनदों आरो। ओमफाय ओरैनोथ' गुबुन गुबुन बि फां फोरखौथ' एसेबां बेफोरबायदि खामानियाव बाहायजाया मानो होनबा बाहायनाय बाहाय जायो अब्लाबो माने गोबाव जोरा जोरा आरो थाबनो गाज्रि जायोबा गुन सुननानै गाज्रि जानानै हारसिंनो बायलांनायाव एसे माबा थायो आरो बेनिखायनो बेफोरखौ खायसे खायसे बिफांखौ बे न' लुनायाव आदा बेफोरबायदि बे फार्मा फार्मा फोर बानायनायाव बे बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बे मोजां मोजां बिफांनिफ्राय ओ काटफोरखौहाय न' लुनो थाखाय गोजौआव फ्रेम हिसाबै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेफोरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां बा थाइजौफोर बेफोरखौबो बांसिनहाय बिदि बा काट थखथाफोरावसो बाहायनायखौ आं नुनो मोनदों। नाथाय बे मोजां मोजां बि फांनि जाम बिफां बेफोरबायदिखौ जुदि एसे मोजाङैनो फेदेरनानै जुदि एसे खार जानायहाय जुदि माबा फैदेरोबाथाय मोजां खामानियाव जायो होननानै ओम जोंनिजाय बानायो आरो। दे
औ बिफां औ औ नोंथां बिफां लाइ फाङाथ' जोंनि जिउआव थांना थानायावबो गोबां मदद खालामो नङा होनबा। हां लानाय जोंनि माखासे आबहावाखौबोथ' बिसोरनि थाखायनो माने जिब जुनाराबो थाग्रा खुलि महरै आसश्रय महरै बाहायबोदों आरो जों मानसि सुबुं माहारियाबो थ' न' लुनाय न' बां लुनाय मानाय बे फोरबायदि खामानियाव बाहायबोदों नङा होनबा। आरो जों बाहायनाय जों लोगोसे जोंनो थांना थानायनि थांना थानो थाखाय आदार महरै जेनेबा फिथाइ सामथाइ जानाय लोंनाय बेफोरावबो बाहायबोदों जों। बिफां लायफांफोरखौ जेरैहाय थाइजौ थाइजौआबो जों खौ मा जोंनो फिथाइबो होयो लोगोसे आरो दंफां बनु नो थाखाय अर ज अर संनो ओंखाम ओंख्रि संना जानो थाखाय जों बन महरबो बाहायो आरो खान्थाल खान्थालाबोथ' जोंनि थाखाय सामथाय होनाय लोगोसेनो जोङो खान्थाल दंफांखौबो उवालबो बानायो नोंथां नों मिथियोना मिथिया औ औवायाबो बानायनाय जायो। ओ उवाल बानायो बिथिंजाय आरो बिदिनो जाम जाम दंफां बे जाम दंफांङाबो जोंनो फिथाइ सामथाइ होयो आरो लोगोसे जों मुलि हारि महरै जोङो सिलिखा दंफां गोराना बे दंफाङा ओरैनोथ' माने गेस मार आरो ना बायलाबायो अब्लाबो माने बे दंफांखौबो जोङो बाहायनाय बाहायो आरो ना आरो फिथाइयाबो थ' जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनां उदै साफा जायो आरो एसे उदै सालु साला जायोबा जानांगौ आरो फोराननानै बो जायो जोंनिथिंजायै बेबायदि जायो आरो आरो गोरलैयावनो जोंनिया मा खननानैबो फोरानो आरो राबाबो सिरि फोरानो बिदिनो मुलि महरै बाहायबोदों आरो जोंनिथिं। सिलिखा दंफांखौबो नों थिंबो बेफोरबायदिनो मायबाफोर दंफां दङ नामा जेनेबा जायखौ जोङो माने मुलि महरैबो बाहाय बोदों खोन्थानो हागोन नामा नोंथां जुदि दङब्ला नों मिन्थियोब्ला
दोङो दोंना नोंथां माने नोंथाङा जेरै ओ सिलेखा दंफांखौबो जों मुलि महरै जों बानायो। बा जोङो आलासि सोंनायावबो बाहायो। ए सं ख्रै होनानै जों बानायनानै दोननो हायो नालाय। रुनानैहाय ओमफ्राय आरो नैबे जोंना बुंङो जोंनिथिंजाय फाव फावरा होनना बुङो सोरबा सोरबा बमब्रा होना नामा नोंथां?
अ ओं ओं जोंनिथिंजायबो भावरा दंफांखोनो होनो।
अ बे फाव-फावरा दंफाङा बेफोर बेबो मुलि महरै बेखोबो जोङो बाहायनाय जायो। आरो जोंनो औ आरो बुंनो थाङोब्ला मोनसे ओ कृष्णसुरा कृष्ण नसरा होननानै बुंनाय जायो बिफां बिनि बि बे बिफांनि बिगुरखौबो जुदि लाबोनानै जोङो देग्लिनानै जुदि रोसि सेबनानै जुदि जों लोङोबाथाय जों जों बे जामुं बायदि सिना जानानै उदैयाव गेस जायोना। नों बेखौ आयु-आयुरुवेदिक आयुरबेडिक हिसाबै जों बाहायनो हायोबा उदैखो थुम थुम मानोबाथाय सेम सेमो आरो आरो। बाव दंबावो जे आं निजेनो नआव बानायनो बानाय आरो नैबे नारें तुला नारें बिफांनिफ्राय तुला तुला नारें बिफांनिफ्राय जोङो आसार आसार बायदिहाय जों खालामनो हायो जेरै जोङो जेब्ला बिफाङा देरनानै फिथाइ थायगोन बिबार बाननानै फिथाइ थायगोना अब्ला। फिथाया देरबाथाय जोङो मा खालामनांगौ खानानै जोङो बेखौ सुस्रनानै एसे सान्दुंङाव फोरानस्रोनानै जों भयामाव संख्रि होनानै सोना दोननांगौ बिनि उनावहाय जोङो
आ
औ बि कला नारेंं र बिया बिदैया ओंखारो ओंखारबाथाय जों बे रोसिखौ जुदि जोङो लोङोब्ला माने जों जेब्ला गेस जायोना उदैया बे थुला नारिेंनि रुसियाबो जों रैखा रैखा मोनहैयो आरो नोंथां।
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां जोंनिथिंबो बे। थुला नारेनि जा बानायनाय बेदि भयामाव सोनानै दोनोना बेखौ जोंनिथिंबो खोब बाहायसै आरो। बेखौ जोंबायायदि बे जेनेबा सरासनस्रा दानि गोदान जेनेरेसननि बे सुबुंफोराथ बारा खालामा नालाय बेफोरखौ बांसिनानो एसे बोराय बुरै जानाय बा बिदिनो बिमायंफोर जेनेबा जोंनि आयंमोन। बेसोरो बांसिनमोन बानायो आरोना। बेफोरखौ जोंथ' आरो दा बारा बाहाया आरो। अब्लाबो न'खराव थाखायो थानायालाय बानायनो रोङाब्लाबो माने जोंना आबै आब बौमोन बा आयंमोन बिसोर बानायो आरो। गाव खुद रोंआ बाबो आरो बिनि अनगायैबोथ' जोंना माखासे जानाय लोंनायखौनो लाबोफिनसै नङा हबा? जोंनिआ गाम्बारि दंफां दहय जोङो दाबायदि सावरायदोंमोन ना? ओना गाम्बारि दंफांनि बे बिबारा बे बिबार खौबो अनला ओंख्रि जायो नोंथां।
उम
आरो बिथिं जाय खारं खारंनि बिबारखौबो जोङो खारैजोंहाय ना गोरान होनानै जायो नोंथां आरो लोगोसे बे खारंनि बिलाइखौ एमफौ आबो जायो नोंथां मिथियोना नोङो? एम्फौ एमफौ लाथ थायाबो जायो आरो जों एम्फौ लाथाखौबो माने खारं दंफांनि बिलाइजों फिसिनो हायो आरो गाम्बारि दंफांनि बिलाइजोंबो एम्फौ लाथा फिसिनो हायो जोङो।
औ।
औ खोनादों ना न?
औ खोनादों दे। नोंथाङा आं मिन्थियैखौ नोंथाङा फोरमायना होनायन थाखाय जोबोर गोजोननाय मोनदों आङो जोंना समाबो जाबाय नोंथां मा होनो थाङादि आङो आंनो बे ओवाल औवाल से खान्थाल बिफांजों बानायो। नोंनिफाय बे खोथाखौ मिथिनानै आंहा द खान्थालनिफ्राय स अब्ला जोङो समाबो जाबाय नोंथां।
औ औ। जागोन दे दे दे। दोनथ'नोसै दे